नोंथां
औ खोनादों ना औ जों दायो मा टपिकआव रायलायगोन नोंथाङा माबा मोनसे टपिक सानदों नामा
आंथ' सावरायनो सावरायनायाव माने दोरोङारि बिथिङाव सावरायनो आङो मोजांसिन मोनगोन
रायज्लायनो हागोन ना नोंथाङा फंनैसो बुंग्रोदो होमबा
दोरोङारि बिथिङाव आंखौनो फंनैसो बुंग्रोनाय लेखा आं बुंग्रोनायसै दा जोंहा बर' समाजावथ' गोबां जोंहा दोरोङारि आगजु दङ नङा होमबा
औ
जेरैबायदि जोंहा हा आबाद मावनाय बिथिङावनो दोरोङारि माखासे आगजुफोर दं जोंहा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनाय जानाय लोंनायनि ओ जेरै जोंहा दाला सान्द्रि बेफोरबो मोनसे जोंनि दोरोङारि आगजु नङा होनब्ला
औ
दा बेफोरनि सायाव जों सावरायजागोन दे नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिनो गोसो दङब्ला नोंथाङा सोंथि खालामनो हागोन
औ आंथ' माने आलदा टपिकसो लादोंमोन आरोना जोंनि मिथिंगा समायना मि मिथिंगानि बारै
औ मिथिंगानि समायनानि बागै
औ
दे रायज्लायजागोन दे बिदिब्लाबो
औ जों मिथिंगा होनोबा बिफां लाइफां एकदम समायना गोथां बेफोरखौहाय सानोना
औ दा औ दे बुंलाय
औ आरो बिफां लाइफां आरो दै गोजोन बोहैनाय आरोना जोङो सहरफोरावहाय थानानैहाय जेब्ला मेङो अब्ला गामिफोराव थांबा मोजां मोजां मोनो आरो ना। बेनि मिथिंगाखौ नायनानै
औ दा नोंथाङा मिथिंगानि ओ सायाव सावरायनो होननायखौ खोनानानै आं माने जोबोद गोजोननाय मोनदों। आ मिथिंगायाथ' जोंहा रावजोंबो रुजु जाया मिथिंगायाथ' बेसेबांबा समायना आ जोंहा गोमो गोथां आ गोजा गोबां माने बोथोर लानानै बोथार माने मिथिंगाया गावखौनो साजायनानै लायो।
औ नंगौ।
औ दा जेरैबायदि ओ जोंहा बोथोर लानानै जेरै जोंहा बिबारफोराबो गुबुन गुबुन गाबनि बिबारा गुबुन गुबुन बोथोराव महर लायो जोंहा दा सुबुं माहारिया जेरै गुबुन गुबुन बोथोराव गुबुन गुबुन फोरबोआव जेरैबायदि माने गोजा गोमो गोथां जेरैबायदि ओ गानो जोमो बे मिथिंगानि माने देलायनायखौ नुनानैनो जोंनि सुबुं माहारियाबो मिथिंगानिफ्राय सोलोंदों बेखौ जों मिथिनो हायो नङा होनबा।
औ नंगौ नोंथां बुनाया नंगौ जेरैहाय ओ बिबारफोराबो दै आलदा आलदा सिजननि सै आलदा आलदा गावनि समायनायखौ देखायो आरो। ना। आरो आरो समायनायल' नङा मिथिंगाया जोंनि थाखाय गोनांथिबो आरो ना इम्परटेन्टबो
औ औ औ नंगौ नंगौ।
जेरै बिफां लाइफाङा जोंनोहाय अक्सिजेन होयो। आरो मोजां दै थायोबा जोंनि ओ आबाद
आरो लोंनाय बेफोरावबो हेफाजाब होयो आरो बिफां लाइफां फाङा बेल' नङा जोंनि मुलि दावलि बेफोरावबो गोबां बिदियावबो बाहायजायो।
नंगौ नंगौ नंगौ दा नोंथाङा जोबोद गोनांथि मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव फैहोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। आ दा बिफां नङाब्लाथ' जोङो बिफां लाइफां बे मिथिंगा नङाब्ला थ' जोंबो बहा नङा होनब्ला। दा जोंबो मिथि मिथिंगानि मोनसे साफा साफा माने जोंबो मा होनगोन बेखौ मिथिंगानि साफा साफा मोनसे नेरसोन बायदि नङा होनबा।
औ।
औ दा जेरै मिथिंगाया जोंनो जेरै अक्सिजेन होयो नङा होनबा दा। अक्सिजेन होयोब्ला जोंबो जेरै जोंनिफ्राय हगारनाय कार्बन दायखौ बिथांमोननो माने दंफां लाइफांनो गोनांथि जायो
औ नंगौ
जोङो मोनसे मोनसेजों माने जोबोद सोमोन्दो गोनां आरो जोङो जोंनि मिथिंगाजों
औ
दा नोंथाङा जुदि मिथिंगानि सायाव माबाफोर गुवारै बुंथिनो सानदोंब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन
औ नोंगौ नों नोंथां नोंथां बुंनायाबो नंगौ आरो जेरैहाय एकदहाय बुंदोंमोन ना बि फां लाइफाङा जोंनि मुलि दावलि बिदि माबानायावबो हेफाजाब होयो
नंगौ
नि नेचार नङाब्लानो जोंनि लाइक माबा ओरत नावहाय जोंनि लाइफ जि जों थादों बे पसिबोल नंखाया आरोना
औ नंगौ
थ' जों बेखौहाय मोजाङै लाखिनो बयबो नाजानांगौ आरो
नंगौ औ
आरो बिफां लाइफां होनोबा जों जेरैहाय बिफां लाइफाङा लासै लासै देरोना बेयो जोंहाय मोनसे जि मा होनो फेशन्सखौ मा बुङो नोंथां
माने जोंनि आ सहायनो हानाय माने
औ सहायनो हानाय औ बेखौबो फोरोङो आरो ना
औ औ औ नंगौ थारखौनो बुंदों औ औ नंगौ नंगौ
दैफोरा मारै लासिहाय सिगां जहाय आवगायलांनो बे फोरहाय जोंहाय फोरोङो आरोना बेफोरनिफ्राय जों गासैनिफ्रायबो लेसन मोननो हायो
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथांनिहाय जोबोद मोनसे मोजां बाथ्रा मिथिनो हाबाय माने जोंनि मि मिथिंगाया जोंनो मोनफा मोनफा माने माने फोरोंगिरि बायदि सोलोंगासिनो दं बेखौ नोंथाङा दि माने फोरमायबाय बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
नोंगौ
औ आरो मिथिंगखौ मिथिंगानि जि समायना महर बेखौ लानानैनो जोंहा गोबां जायगायाव माने गोबां गिदिर गिदिर जोंहा लिरगिरि गोबां खन्थाइगिरियानो मिथिंगाखौ लानानैनो माने जे गोबां माने खन्थाइ रायथाइ बेफोरबायदि लिरदों आरो नंगौ ना औ दा बे मिथिंगानि खोनादों?
औ खोनादों।
मिथिंगानि दा जेरैबायदि जोंहा मिथिंगाखौ लानानैनो गोबां जायगायाव माने मोनफा- मोनफा दावबायनाय जायगा हिसाबै माने जायगा जानानै दङ बेयाव जोंहा गोबां सुबुंफोरा माने बेफोरावनो आ दावबायनाय जायगायाव थांनानै जोंनि गोसोनि मिथिंगा माने मिथिंगानि समायना महरखौ नायनानै माने जोंनि गोसोनि जि जेसेबां दुखु जारला जेंना- जेंसि -बेफोरखौ माने जोङो माने दावबाय हैैनानै माने मिथिंगानि माखासे महरखौ नायनानै जोंनि आ गोसोनि जिखिनि दुखु- जाारला बेखौ बावगारनो हायो। आरो खायसे खायसे जेंनाखौ माने फिसा होननानै जोङो हमनानै मोनो आरो। बे बेखिनि थ' आं नोंथांनो फोरमायबाय नोंथाङाबो जुदि माबाफोर फोरमायनो दङबा फोरमायजाबावगोन।
औ नंगौ आरो मिथिंगा नेसार आ जेरैहाय जोङोहाय समायनायल' नङा समायनायजों लोगोसे जोंनो गोजोननाय होयो आरो जानो लोंनोबो होयो ना फिथाइ -सामथाइ।
औ औ औ।
दै लोंनो मोजां। मोजां बार क्लिन एर जों होनो बेफोर गासैबो मोनसे उम जोंनि थाखै गिफ्ट आरो थ' जों बिनि थाखै ओ हामबाय होनांगौ आरो जों बेखौहाय मोजाङैनो प्रटेक्ट खालामनानै लाखिनो हानांगौ आरो।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ औ।
समावहाय जों गोबां बिदिनो उम जेंना- जेंसि गुबुंले खालामनायखौहाय जों नुनो मोनो आरो जेरै बिफां- लाइफां दामफायनाय आरो बे जोंनि मिथिंगानि नेचारेल रिसर्सेसफोरखौहाय जेरैहाय माखासे केमिकेल्स जायफोराखौ होनाङामोन बे होनानैहाय गुबुंले खालामनाय बिदिनो आरो जोंनि दैफोर गासिबो बिदि गुबुंले जालांनो हमबाय आरो। थ' जों बेखौहाय गासिबो मोजां लाखि बेक्थिख'यै हाय मोजाङै लाखिनोहाय नाजानांगौ।
दा नोंथाङा बे खोथाखौ माने फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो जों गासै सुबुं माहारिखौ बेनि थाखाय माने सांग्रांथि नांगौ।
औ नंगौ। सांग्रान्थिखौ होनोबा ओ मारै मोनसे गामि एव एबा मानसिफोरनोहाय सांग्रां थि होनोबा मारै होनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनोहाग गेनह।
औ हागोन दा जोंनिस सुबुं माहारिखौ माबायदि सांग्रांथि लाखिनांगौ बे मिथिंगानि सायाव मिथिंगाखौ मोजाङै लाखिनोब्ला ओ जोंनि आ दाखोर दाला जेरै प्लास्टिक जाय जोंनियाव माने सेवनानै थाङा बेफोर मुवाफोरखौ बाहायनायखौ खम खालामनांगौ लोगोसे जेराव मेराव गारनायखौ जोंहा बन्द' खालामनांगौ। कल-कारखाना बायदिसि दिनानिफ्राय ओंखारनाय बायदिसिना गाज्रि मैला मु-मुवाखौ माने दैमायाव हगार हरनाय बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। जोंहा माखासे माने जोंहा गाम माने बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनाया बारा जालांबाय। बे बिफां लाइफां दानफायनायखौ माने जोंहा खम खालामनांगौ आरो आरि खम खालामनायजों लोगोसे जोंहा बिफां लाइफां गायनायनि गोबां माने आ सांगो माने सांग्रांथि होनायजों लोगोसे जोंहा गायनाय हाबाफारिखौबो ओ आफालांबाय थानांगौ। होनानै आं सानो।
औ नोंगौ नोंथां बुंनाया नोंगौ।
औ।
दायो।
दाथ' समाबो गोबाव जाबाय।
औ।
औ। दा बेखिनिखौनो औ दे बिखिनिख फबे सावरायनानै ओ दोनथ'नाय जाबाय।
औ दे दे।
दे गोजोनथों।